हेल' हेल' नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
खोनादों ना नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा आंनो दसे समा औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो ओ दानाय लुनायनि सायाव एसे फोरमायनो होनाय।
औ नोंथां हागोन दानाय लुनाय होननानै बुङोबाथ' जोङो गिबियावनो हिसान सालिनि गोनां जायो।
ओ हिसानसालियाव थानाय आगजु। जेरै थाल माखु ओमफ्राय इसानसालि। गोनांथि आरो इसान सानसालिखौ बहायनो थाखाय एनिफ्राय जोङो जि दान दारान। थाखाय गोनांथि बयनिख्रुइ गुबै बुस्थुआनो जाबाय। खुन्दुंनि गोनांथि। औ जोङो खुन्दुंखौ बिदिनो हाथाइनिफ्राय बायना लाबोनानै जेरै माथानि खुन्दुंखौ सानसे ओ रुयो आरो जोङो ओंखाम। दो रुनानै बेखौ गुरै सोमना लायो आरो बुयो। बुनानै फोरानो आरो बि खुन्दुंखौ खुन्दुंखौ माइदि होखांना। फोरानो आरो सानदुङाव ओमफ्राय बियो रानबाथाय। जोङो जोनथोरजोंनो थुननानै लायो। ख-खम्लायाव थुमनानै लाग्रोयो आरो बेखौ एनिफ्राय बेखौ थुनखांनानै नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों।
औ औ नोंथां बिदिनो जोङो फम्फ्ला हायाव थुन आरो खाना लायो आरो बिदिनो
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालावथ' हेल' मानो होनोब्ला खाथि खाालनिसिम जाबाय औ औ